अ हेल' नोंथां औ नोंथां ओ गिबियावनो गोजोन मोनलिनि गाहाम हामनायखौ नोंथांनो जासिहरगोरनाय जाबाय।
अ नोंथांनिसिम फिन खेनसे जासि हरफिन्नाय जाबाय।
अह अह नोंथांजों आंनि मोनसे गोनांथार खो खोथाखौ सावरायना होन्ना फन हरदोंमोन नोंथांङा सावरायजागोन ना?
अ अ सावरायनो हागोन नोंथां। मा खोथा
अह अ नोंथांङा ओ जायखिजाया मोनसे आयदानि सायाव आंजों सावरायनो हागोन नामा? नोंथांङा जा मिथिनाय जायखिजाया आयदा
औ औ हागोन नोंथां
अ दे बिदिबा नोंथा बुंनाय
आङो अब्ला बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै एसे फोरमायना होलांसै नोंथांनिसिम
औ
दंफां लाय बिफाङा जोंनि थाखाय मानो गोनां एबा जोंनो मा मा बिफां लाइफांजों जों मा मा औ बानायनो हायो एबा बिफां लाइफांजों जों मा मा मोननो थाङो बिनि बागै एसे सावरायना होनोसै आरो ना आङो जों बयबो मिथिखायो बे फां लाइफांङानो जोंनि मोनसे थांना थानायनि राहा होननानै जोथें बुंङो ब्ला जोङो जेनिफ्राय अक्सिजेनखौ मोनो बेखौ जों बिफांनिफ्रायनो मोनो। जों जेजों हां लायो बेनो जों बिफाङासो होयो आरो ना अक्सिजेन जायखौ जों बुङो बिखौ जोङो बिफांनिफ्रायसो मोननो थाङो। ओमफ्राय जोङो जे हां लानानै जों जेखौ हगारो बे कार्बन दाइ अक्साइदखौ बिफाङानो बिफांनि थाखाय बि बिफाङा इखौ लायो आरोना। बुंनो थाङोब्ला ओ होनाय होलायनाय बिसोर जोंनिफ्राय लायो जों बिसोरनिफ्राय लायो इदि इदि होननो थाङो इदि होनजायो आरो ना?
औ।
ओ बिफाङा जोंखौ आरो गोबां रोखोमाव मदद होबावो जेरै बार जानाय लोंना ओ जानाय आदार ओ फिथाइ सामथाइ बेजों लोगोसे आरो मुलिखौबो गोदोनि समावथ' ओ बिदिनो बेड बेफोर थायोमोन जोंना डक्ट बेफोर माबाफोरथ' थाखायामोन देहा फाहामसालि बिदिथ' जेबो थायामोन गोदोनि समाव बेदफोरसो थायोमोन। बिसोर बिडफोराथ' जोंना ओ मा होनो ओ हा-हाग्राफोरनिफ्राय ओ बिफां लाइफांनि ओमफायनो बिदिनो ओ मुलियारि बिफांफोरनिफ्राय नागिरनानैसो बिसोरो ओ माबाफोर आजाद माबाफोर आनजादफोर जायोबा माबाफोर ओ देहाफ्राव माबाफोर बेमार जायो माफोर बौनाय माबाफोर बेफोरबायदि जायो बाथाय गोदोनि समावथ' जुद्दुफोरबो बे गोबां जायोमोन। बे जुद्दुफ्रावबो जोङो फाहामसालिथ' गैयामोन नालाय बे बेडफ्रानो ओ बिदिनो जोरिबुथि जेखौ जों बुङो बेफोरजोंहाय जरि बुटिमाने ओ हाग्रा हुग्रानिफ्राय नागिरनानै मोननाय मुलिफोर बेखौ जों देग्लिनानै बेजोंनो फाहामोमोन आरोना बेमारफोरखौ गोदोनि सम माव बेमारजों लोगोसे गोबां जुद्दुफोर जानायफ्रावबो जों बेफोरखौसो बाहायनाय जायोमोन। मानोना मुलि बेफोरथ' गैखायामोन नालाय। दानि समावबो जोंना बिफां लाइफांनि माबा बिफां लाइफां जों बानायनाय आयुरवेदिक ओंखारबाय। बाय जेखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो गासिबो मुलिफ्रानो बिफां लाइफांफोर बानायजोबनाय आरोना आयु-आयुरवेदिकनिया। ओ बेजों लोगोसे बिफां लाइफांजों जोङो फिथाइ सामथाइ मुलिजों लोगोसे आरोबाव ओ लेखाजों जेराव लिरो बेबो बिफां लाइफांजोंनो बानायनाय। ओ जों जेराव फरायो बेफोर लेखा जों जेराव लिरो इ बिफां लाइफांजोंनो बानायनाय आरो ना। एजों लोगोसे आरो गय बिगुर गय बिगुर जों थोरसि लथा बानायनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव हाबा हु खाफोराव जोङो ओ पेपारनि एबा रि ओ लेखा बिलाइनि थोरसि बाहायथिनायखौ नुनो मोनोमोन।
ओं नोंथां औ
दाबो नुनो मोनो बेफोरखौ बेजों लोगोसेहाय बे अ ओ मा होनो गय बिगुरजों बानायनाय थोरसिफोरखौ बाहायोब्ला मोजां जायो आर ना मानो पेपारनिफ्राय साबसिन बियो। गय बिगुरनिया।
ओं नोंथां औ
अ अ। ओ आरो औवा गुन्दैफोरजोंबो मुरथि माबा मिबि बानायो होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो ना।
ओं नोंथां औ
आरो जोंना माखासे मुलियारि बिफां जेरै ओ ओं न'आव जों जेखौ न'आवनो गायनो हायो न'आवनो गायनानै लायो। एबा जों गोबां मानसिफोरनावनो न'आवनो थायो बेफोरो जेरै जोङो थुलसि एबा गेन्दा फुल, ओ सुमफ्राम सुमफ्राम फिफां निम फिफां एल'बेरा बिफां बेफोर गोबां मानसिनावनो थाखायो आरोना जोंनाव जोंनि न' आव एबा जोंनि सिलायाव गायनानै थानाय इफोर आरो ना। ओ थुलसिया जोंनि जोंनि ओ जों बयबो थुलसिखौ मोनसे माबा होननानै मानियो माने
फुजाफ्राव गोथार होननानै मानियो आरो ना थुलसिखौ बेजों लोगोसे थुलसिजों जोंङो थुलसिखौ माने गगा मोननायफ्राव जायोैबा थुलसिया जोंनि गगा मोननायफोरखौबो मोजां खालामो होनो। थिग बिदिनो सुमफ्राम बिलाइयाबो सुमफ्राम बिलाइफोरखौबो जों देग्लिनानै जायोब्ला जोंना गगा मोननाय ओ गगा मोननाय नंङा। उदै सानायफ्रा मोजां जायो इदि होनो आरो ना। ओ बिदिनो एल'भेराफ्राबो जोंना ओ सिकिन जोंनि ओ मोदोम एबा जोंनि खानायफोरखौ मोजां खालामो होनो ओ गेन्दा फुलफोरखौथ' जोंङो मिथिखायो जोंना माबा बो बौदोंबा आथिं आखाइफ्राव जोंङो बेखौ थै गगा होनो थाखाय गेन्दा फुलखौ बाहायनाय जायो। फ्लेनानै एसे होबानो थैया गगायो होनो। ओ बिफां लाइफांखो जों मानसिफोरनिजों लोगोसे आरो दावमा दउसाफोरनि थाखायबो गोनांथार मानो होनना बुंङोब्ला दावमा दाबसायासो फां लाइफांङा बासा लाना थायो बेजों लोगोसे अखा बोथोरफ्राव अखा हानाय समावहाय दावउमा दाउसाफ्रा गावसोरखौ बासायनो थाखाय बिफां लाइफांङावसो बानानै थायो। बिफां लाइफां गैयाबानो दावमा दाउसाफोरा गावसिनि न'खौ खोमानानै लागोन बिदि होनजायो आरो ना।
औ इखायनो जोंङो हाजासे बिफां लाइफां गायनांगौ जोंना फाइभ फिफ्थ ओ जुन आवबो जोंना इनभरनमेन्ट दे फालिनाय जायो। जेरावहाय जोङो ओ बिफां लाइफां गायनाय बेखौ माबायो आरो ना जोंङो ‌ ओं इखायनो जों ओ बिफां लाइफ फां दानफायनायखौबो बन्द' खालामनांगौ मानो होन्ना बुंङोब्ला बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो जोंना जिब जुनारफ्राबो थानो जायगा मोनासै इनिखायनो गामि ओनसोलफ्राव एबा ओ फैनानै बिसोरो न' बां एबा मानसिफोर बुथारलांनाय न' बां मान जो-जोबोर खहा खालामनाय नुनो मोनो मैदेरफोर फैनाय मानाय। बेफोर जाहैबाय जों बिफां लाइफां दानफायना होयो नालाय एखायनो आरोना। ओंखायनो जोङो हाजासे बिफ बिफां गायनांगौ आरो बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेनो जोंनि इयुननि थाखाय जोंखौ मदद होगोन आरोना जों थांना थानो थाखाय। औ औ आं एखौनो बुंनो सानो। नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा आं सिगाङावनो फोरमायलांनो हागोन।
औ नोंथां ओ खोथा जेरै दंफां लाइफां सोमोन्दै आं गोबां खोथा फोरमायबाय। थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो दंफां लाइफांनि दंफां लाइफांनिफ्राय मोननायजों खायसे ओ मा होनो मुलाम्फाफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो सान्दों ओ दे नंङा होमबा इफोरनि सोमोन्दै आंङो नोंथांनो फोरमाय सानदों नि गेजेराव जोंङो जोंङो दंफांनिफ्राय गोबां बुस्थुफोर मोननो हायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंहा दंफां एफाय फाय ओ गायोब्ला जोंहा फिथाइ सामथाइ मोननांगौ जेरै जोंङो दंफांनिफ्राय थाइजौ फिथाइ आफेल फिथाइ बिदिनो बैग्रि फिथाइ खमला फिथाइ बिदिनो गोबां फि थाइ सामथाय मोनो आरो जाय फिथाइफोरा जोंनि देहायाव जोबोर ओ मा होनो ओ मुलाम्फा गोनां आरो बेफोर फिथाइखौ जों मोननो हायो ओ बेफोर फिथाइखौ जायोब्ला जोंङो देहायाव गोबां थाजिम मोनो जेरै भिटामिन मोनो ओ मानो बेबायदिनो गोबां मोनो आरो नोंथां बेफोरखौ फिथाइफोरखौ जायोब्ला जोंहा देहायाव जानाय जायखिजाया भिटामिनफोरखौ जोंङो माने नांगौ जायो आरो। बे फिथाइफोरनिफ्राय मोनो बेखायनो जोंहा दंफांफोरखौ गायनांगौ आरो नोंथां ओ दंफां गायोब्लासो ओ जोंहा दंफांनिफ्राय ओ मा होनो फिथाइबो मोनगोन लोगोसे जों आबहावानिफ्रायबो रैखाथि मोनगोन आरो नोंथां। बेखायनो जोंहा दंफांआ जोंनि थाखाय ओ जोबोद गोनांथार आरो। जेरै नोंथां नोंथाङा बुंदों दंफां लाइफांनिफ्राय जोंहा मुलिबो मोनो नो। मोनदों मोनो होनना बुंदों नंगौ नोंथां दंफां लाइफां फोरा जोंनो गोबां ओ मा होनो मुलिफोर होयो जेरै जोङो दंफांनिफ्राय निम दंफांनिफ्राय जोङो गोबां मुलियारि हिसाबै जोङो बाहायनो हायो आर'। जेरै निम बिफांनि ओमफ्राय जोङो मोदोमाव माननायथाय जायोब्ला एबा गारायफोर बिगुरनि बेराम जायोब्ला जों बेनि बिलाइखौ देनानै ओ फोनना लायोबानो जोंना हामो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो ओ जोंहा मा होनो निम बिफांनिफ्राय जेरै जोङो ओ जेरै बेमारफोर जायोबा जेरै जोङो सुगार डाइबेटिस बेफोर बेमार जायोब्ला जोंहा जोबोद खामानि होयो आरो मानो होनबा बेयाव मोनसे गोखा नालाय बे गोखानिफ्रायनो जोंहा ओ मा होनो ओ गोबां मुलाम्फा मोनो आरो बेमारनिफ्राय रैखा मोनो आरो जा दायबेटिस दा सुगारा एबा सिनि जानाया मोदोमाव बियो खमायो आर'। बिनि थाखायनो ओ बे दंफाङा मोजां आरो बेनि अनगायैबो बे निम बिफाङा जोंनि जोंनो गोबां हेफाजाब खालामो जेरै जोंनो मैगंफोराव एम्फौ नाङोब्ला बेमार नाङोब्ला बे निम बिलाइखौ देग्लिनानै दैयाव सोमना दोननानै होयोबा दैखौ अब्लानो ओ मा होनो बैफोर बेमारफोरा एसे खमायलांनो खारो आरो नोंथां बेफोरबायदिबो गोबां ओ मा होनो बाहायनायखौ नुनो मोन आरो आरो बा निम बिफांनिफ्रायनो गोबां हो मा साबुन बानायनाय नुनो मोनो जोङो निम बिफांनिफ्रायनो गोबां माने हाथाइ मानजिग्रा जेरै हल गेट बेफोरखौबो जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो बे जोबोद बेसेन गोनां आरो निम बिफाङा। बे ओ आरो दंबावो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दों जेरै जोङो बिफांफोरनिफ्राय मो जों अरजुन दंफांफोरनिफ्राय नोंथाङाथ' मिथिगौ अजुन दंफांआ मा बे अर्जुन माने बे गोबां जोङो मोननो हायो आरो मुलाम्फा बेबायदिनो बे दंफां दंफांनि बिगुरा जोबोर बेसेन गोसा नोंथां बे दंफांनि बिगुरा जोंङो मस्लायावबो बाहायनाय जायो आरो जाग्रा मस्ला बेबायदिनो गोबां ओ मोन दोङ आरो दंफां लाइफांनिफ्राय- आरो दफां लाइफाङा जोंनो मा होयो होनना बुंङोबा जोंनो गिबियावनो जोंनिथ' गिबि सुबुंनि बानजायग्रा आखा दंफाङा बेनि गेजेरजोंबो जोंहा मा दंफांनिफ्राय जों अक्सिजेन मोननो हायो र' आरो सायख्लुम मोननो हायो जिरायनो आरो दंफांनिफ्राय गोबां बुस्थु जोङो जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ बानायना लानो हायो जेरै जोङो न'नि थाखाय जोङो दरजा बानायनालांनानै खिरखि बानायना हा लालायो। न'नि थिं दा लानो हायो बेबायदिनो उन्दुुब्ला आरांगा बिसना बिदिनो टेबोलफोरखौबो जोङो दंफांनिफ्राय मोननो हायो आर'। बेनिखायनो मा जोङो दंफांखौ जोङो बायनायजों लोगोसे जोंहा गायनांगौबो आरो नोंथां होमबासो मा जागोन जोङो दंफाङा जोंनो गोबां मुलाम्फा होगोन आरो नङा होमबा नोंथां आरो जों दं। दंफांमोननिफ्राय मोनबावनो हायो होन्नानै बुङोब्ला जोङो दंफाङा थ' जोंनि सुबुंफोरनि मोनसे बानजायग्रा जेरै जोङो मिथिंगायाव मिथिंगाखौ एसे समायना खालामो आरो दंफाङानो जेरै दंफां थाब्लासो मिथिंगाया समायना जागोन नङा होमबा नोंथां? मिथिंगा होनना बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफां थानानैसो जोङो बेन्दों बेन्ला थानासो मोनसे मिथिंगा जायो हाजो हालाफोर थानासो थिग बेबायदिनो सुबुंजोंबो लोगोसे बे दंफां लाइफां एबा- दंफां लाइफांफोरा मा होनो मिथिंगासो थांना थायो आरो जेरै मा होनो जिब जुनारफोराबो दंफांनि मोनसे बाहागो आरो जेरै दंफां सिंफोरावनो ब हाग्रा बंग्रायावनो बे जिब जुनार हाबसनानै थानो हायो हायो आरो सायख्लुमाव बिदिनो दंफांआ जोंनि जिउआव जोबोर गोनां आरो दंफांफोरनिफ्राय जोङो मा होनो ओ दंफाङा दंफाङाबो- मानसिजों जोबोद सोमोन्दो गोनां मोनसे खाथि दङ आरो जेरै दंफां गैयाबा मानसि गेबा दंफां थांना थानो हाया बेबायदि मोनसे खोथा दङ आरो नोंथां दा बिदिबा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाना फैबाय हेलौ नोंथां दोनथ'नोसै नामा नोंथां उनाव फिन रलायफिननोसै
थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय दंफांनि गोनांथि